हेल औ।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांजों जोंनि फंनैसो खोथा सावरायनो।
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो जोंनि बे बर' हारिनि दोरोङारि दानाय लुनायनि सायावनो फंनैसो सावरायनो थाखाय नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो ना।
औ।
औ बिदिब्ला सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन।
औ बिदिब्ला नोंथाङानो एसे बुंनानै होग्रोदो जोंनि बर'नि दोरोङारि दानाय लुनायनि सायाव।
दानाय लुनाय होनोब्लाथ' जोंनि बर'नि दानाय लुनाय होनोब्ला जोंना जि दानायखौनो बुंनांगोन। मानो होनोब्ला जोंना बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जि दाबोगासिनो। जाय दासिमबो गारनायखौ नुवाखै। जि दानायनि फारसे एसे बुंनो थाङोब्ला जोंना जि दानायावबो माखासे आगुनि गोनांथि जायो नोंथां। बे आगजुनि गोनांथिनि फारसे बुंनो थांबावबा जोंना सिगाङावनो साल खुन्थानि फारसे बुंनांगोन। आरो साल खुन्थानि अनगायैबो जोंना माखासे फिसा फिसा आगजु थाबावो। जाय जि दानायाव बाहायो आरो नोंथां। सालखुन्थाखौ माबोरै बानायो होनोब्ला जोंनि ओनसोलखौ खायसे खायसेया दंफांनिफ्राय बानायो। आरो खायसेया औवानिफ्राय बानायो आरो खायसेया गय बिफांनिफ्राय निफ्रायबो दाननानै बानायनायखौ नुयो आरो नों।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
दख'ना दानायनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलखै गोदोनि बायदि इन्दि सिनि थुननानै दानायखौ नुला।
औ नंगौ।
जि दानि मार्साइस माथा बेफोर ओंखारदोंनाा बेफोर जिखौ दानानै खायसेया फानो आरो खायसेया गावनि नांगौनि थाखाय दायो। जि दख'ना दायोबाथ' जोंना जायगानिबो गोनांथि जायो। आरो बिदिनो खुन्दुंनिबो गोनांथि जायो। बे खुन्दुंखौ जोंना सिगाङावनो बाजारनिफ्राय लाबोग्रोयो नोंथां! बाजारनिफ्राय लाबोखांनायनि उनावसो जोंना थुनना लाग्रोजोबो बे थुननायइावबो जोंना सोरखि आरो जेन्थेरनि गोनांथि जायो। बिदिनो सोरखि आरो आरो जेन्थेरनि हेफाजाबजों थुनना लाग्रोनायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङाबो जि दानायनि बागै फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां थारैनो जोङो जि दानाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजो माहारिफोरा जि दानानैनो गोबां मुंदांखा जाबोदों नङा होमब्ला। औ थिग बेबायदिनो जोङो गोदोहाय माबोरै गिबियावनो जिखौ दायोमोन होननानै बुङोब्ला जोङो एम्फौ फिसिनानैहाय बे एम्फौखौ जोङो इन्दि बिलाइ जाहोनानै बा थारुं बिलाइ जाहोनानै फेदेरनानै जेब्ला बियो फिथोब महर मोनगोन ना नोंथां। औ बे फिथोब महरखौ जोङो फिथोबनिफ्राय इन्दि एम्फौ एम्फौखौ जोङो ओ ब बोखारबाय बोखारनानै जोङो एम्फौखौहाय जानाय जायो जोंहा आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बे खुन्दुंखौनो खुन्दुं थुननानै बे फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुनानै जोङो खुन्दुं खौ दिहुननाय जायोमोन आरो नोंथां औ बे फिथोबनिफ्राय खुन्दुंखौथ जोंहा गुफुर महरावसो मोननो हायो नङा होमबा नों नोंथां
औ
औ बे गुफुर महराव मोन मोननायनिफ्रायनो जोंहा बेखौ गोबां मिथिंगानि मिथिंगायावनो मोननाय बिफां लाइफांनि बिलाइ बिबार बायदि आरिफोरखौ जोंनि बर' आइजो जोफोरा देग्लिनानै नांगौ रोखोमनि जोंनो बायदि रं बा गाब होनानै जोङो जि दानायखौ नुयोमोन आरोना नोंथां
औ नुयोमोन
जोङो गिबियावनो बे खुन्दुंखौ बे इन्दिनिफ्राय एम्फौनिफ्राय लु खुन्दुं लुनानै दिहुनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो बेनि उनावहाय जोङो जि दानो थाखाय गिबियावनो जोङो जिखौ सोंग्रोनांगोन नङा होमब्ला
औ
बेखौ जोङो बबिनाव थुनना लायो जेरै जोङो जेनथेरजों बे जेन्थेरजों थुनखांनानैहाय जोङो सोंनाय जायो आरो बेखौ गोलाव नोङो लामाफोराव बा सोरनिबा सिथ्ला गोलावफोरावहाय नोङो खैखान लानो बेनि हिसाबै थिग बेबायदिनो जोंहा लानाय जायो आरो ना नोंथाङा बे खुन्दुं सोंनायनि सायाव एसे फोरमाय दो
औ खुन्दुं सोंनायनि सायावथ' आं सिगाङावनो बुंखाबाय जोंना गांयावनो दख'ना सोङोबा बिराद जायगानि गोनांथि जायो गोलावा गुवार मानो होनोब्ला जोंना दखनायाथ' गोलाव आरो गुवार जायो नालाय
औ नोंगौ
जेरै गामसा आरनाइ बिहु फालि दायोब्ला जोंना बांद्राय जायगानि गोनांथि जाया मानो होनोब्ला बिफोरो गुसेब आरो गोलावाबो बांद्राय गोलाव जाया नालाय नोंथां
औ नंगौ
बिदिनो जोंना सिगाङावनो माबा मोनसे जि सोङोब्ला सि गायावनो थुना लाग्रोखायो सफ्लायाव सफ्लायाव थुनायाव जोंना जेथेर आरो सोरखिया गोनांथार बे सोरखि आरो जेथेरनि हेफाजाब जों सिगाङावनो थुना लाखानायखौ जोंना फ्रेमाव सोनानै जाय खिजाया जि ओ गामसा दख'ना बेफोरखौ दायोब्ला जोंना जखानि हिसाबै सोंना लाग्रोजोबो बिदिनो सोंना सोंना लाखांनायनि उनाव जोंना सोंनाया जेब्ला जोबो अब्ला जोंना खानजनजों खानो खानजौजों खानखांनायनि उनावसो जोंना बिदिनो रासोआव सोयो रासोआव सोनायाव बो जोंना खायथानि हेफाजाबजोंसो खायना लाग्रोनांगौ बिदिनो खायना लाखांनायनि उनावसो जोंना रासाव सोखांनायनि उनाव आरोबाव खानजुजों खानबावनानै गान्दैयाव थिखो नांगौ बिदिनो गान्दैयाव थिखोखांनायनि उनावसो जोंना साल खुन्थायाव थिखो फैनाया जायो आरो नोंथां जेब्ला सालखुदियाव थिखैयो अब्ला जोंना जिखौ दानानै महर होनो हायो।
नोंगौ
औ बिदिब्ला नोंथाङाबो दख'नानि अनगायै गुबुन गुबुन जि गामसा आर'नाइ बिहु फालि दानायनि फारसे फोरमायनानै होबावनो हागोन नामा?
औ नों गौ नोंथां थारैनो जोंहा बे दख'नानि अनगायैबो गामसा बिहु फालि बा आर'नाइ बेफोरखौ जोङो ओ माबोरै दायो होननानै बुङोब्ला थिग नोंथाङा सिगाङावनो बुंलांनाय बायदिनो खुन्दुंखौ जोङो गिबियावनो लुनानै बेखौ सोंग्रोनानै आरो जोङो साल खुन्थायाव जोङो बहायनानै लाबाय बेनि उन नहाय जोंहा ओ जेरै जोंनो बिहुवान फालियाव जेरै आगर नांगौ बेखौ जोङो गावनि आखाइ बेजोंनो आगरखौ एरनाय जायो नङा होमबा नोंथां? औ थिग बेबायदिनो जोंहा बिहुवान फालिखौ दानाय जायो आरो गामसाखौबोथ' जोंहा गामसायावथ' जेबो गोदो आगरफोर गैयामोन दा नाथाय गामसाखौबो जोङो बे जोंनि मान गोनां आर'नाइ नङा होमबा औ बे आर'नाइखौनो जोङो गामसायाव आगर एरनानै जोङो हौवा माहारिनो गानहोनायखौ नुनो मोनसै नङा होनोमबा नोंथां?
औ
थिग बेबायदिनो बेखौबो गावनि आखाइजोंनो जोङो दानानै ओ बे गामसााखौबो दह'नो आरो। औ बेनि अनगायैबो जोंहा आर'नाइ आर'नाइखौथ' जोङो ओ दायो नङा होमबा सानसे हरसेयावनो जोङो बेखौ दानो हायो गावनि आखाइजोंनो जेरै थिग बेफोरबायदिनो जोंहा ओ बायदिसिना हि जोम ख साब जोङो दानानै गावबा गावनो गानो आरो गाननायजों लोगोसे जोङो रां खामायनाय बेलायावबो जोङो थांनो हायो बे जोङो सि दानाय लुनायन‌ि गेजेरजों ओ बे दानायाव हाय जोंनो साल खुन्था थंब्रै नांगोन नङा होमबा? सारखुनथाय थब्रै जों लोगोसे गानदैबो नांगोन गानदैया सिगांथिं मोनसे उनथिं मोनसे बेदि बो नांगोन नङा होनबाबा नोंथां आरो बे खुन्दुं बे आगरफोर एरनो थाखाय जोंनो गनस्रैफोर नांगोन नङा होमबा? बे गनस्रिफोरावहाय जोङो आगरखौ दैखांनानै लानाय जायो नङा होमबा। औ थिग बेबायदिनो जोंनो माखुबो नांगोन आरो बेबायदिनो दाबखा नांगोन बिदि आरोना नोंथां
औ
औ थिग जोङो बेबायदियैनो ओ दानाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय। आरो बेदि साल खुन्था ओ सालखुन्थाखौथ' जोंहा जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदि सोरबा औवानि बानाय सोरबाबा गय दंफांनि बानायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा आथिखाल लाव दा जेरै लहानि दाथखालबो बानायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा
औ नुयो
आगरफोरखौबो जोङो जेरै बै आगर एरग्रा पाथि बेखौ मा होनना बुंगोनथाय औ बेखौ जोङो बाहायो आरोना नोंथां।
औ।
औ बेजोंनो जोङो। जोंहा समनि आंखाल समनि आंखाल जायोब्ला जोङो बे मेसिनजों जों‌बे आगर एरग्राजोंहाय जोङो थाब थाबनो आगरखौ एरखांनो हायो आरो। जिखौबो जोङो थाबनो दाखांनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ हायो।
जोंहा सुबुं माहारियाथ‌आथिखालाव जोबोद समनि आंखाल नङा होमबा। औ बेफोरबायदि। समनि आंखाल होननानै होननानैब्लाबो जोङो गोदोनि ओ जे जोङो थातखालजों जि दानाय बेफोरखौबो जोङो गारनो थाङाखै नंगौना नोंथां।
औ नंगौ।
थिग नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो बेबायदि ओ‌ गोदान मुगानि लहाजों बानायनाय ताथखाल बेजों जि दानायखौ नुयो नामा?
ओ जोंनि ओनसोखोय जि गोदान मुगानि थाथ‌ ओ बिखौ नुवा। जोंनि ओनसोलखौथ गोदोनि बे सालखुन्थानि बानायनाय बेजोंनो माखासे जे गुनानि हेफाजाबजों आगर एरनानै जि दानायखौ नुबोगासिनो दं नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दखनानि आगरनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंनिखै गोदोनि बायदिनो जि गोदोनि आगर आगर गुबै फारौ मेगन खांख्रिखला आगर आगर खासि हाथाइ बेफोर आगरफोरखौनो होनानै एरबोगासिनो गासिनो दं आरो नोंथां।
औ नंगौ जों जेरै आगरफोरखौथ जोङो गोबां फोरनि मोननो हायो नङा होमबा। औ जेरै जोङो ओ जेखाइ आगर दाउथु आगर खबाइ आगर हाजो आगर बिदि नङा होमबा नोंथां।
औ।
औ थिग बेबायदिनो आरो गोदो मोनसे जोंहा फोथायनाय दङ। मोनो आरो बे मकरधमा आगर होननाय दंमोननो जोंनि ओ बे बरनि बर आइजोफोरनियाव नाथाय दानि गोमालांनो हमदोंसै। थेवब्लाबो गोदो जोंहा फोथायनाय दंमोननो बे मकरधमा होननाय आगरखौ जोङो‌। बयबो आइजो माहारि बा सिख्लाफोरा जोंहा माने रोंथारनांगौ मोननो आरो बेखौ रोङाबोला लायनो नो जोंहा हिनजाव गोदाननि थाखाय बेखौ जोङो खैना नायहैनाय जायामोननो आरोना नोंथां।
औ।
थिग बिदिनि थाखायनो गोदोनि आइजो बा हिनजाव माहारिफोरा बे आगरखौ रोंथारनांगौ मोननो आरो।
औ।
रोङाबोला माने जेबोआनो गैयामोननो आरोना आइ आयजो माहारिनियाव।
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेयावनो फोजोबसै नामा।
औ जागोन नोंथां गोजोन्थों बिदिब्ला नोंथां।